औ औ नोंथां
खोनादोंना नोंथांङा औ मा खालामदों नोंथां
आंङो दा ओरैनो जिरायनानै दंथ'यो नोंथां ओ सायायावहाय ओ
नोंथांजों फंसे खोथा सावरायनो होननानैसो आंङो फन हरनाय जादोंमोन सावराय
औ औ सावरायजागोन नोंथां औ थारै नोंथांङा सावरायजागोन
हेलौ नोंथां
औ खोनादों नोंथां
ओ मा होनो जोंङो दा ओ गायनाय फुनाय बोथोर जादों ना बिदिनो गायनाय फुनायनि बागै एसे फोरमायना होदो नोंथां
औ जागोन नोंथां ओ गायनाय फुनाय होननानै बुंङो ब्ला जोंना दा दैज्लां बोथोर नंङा होमबा नोंथां ओ जोंना दा दैज्लां बोथोराव माने गोबां हादोरफोरावनो जोंङो माइनि आबादखौ मावनायखौ जों नुनो मोनो जोंनि नैबे ओनस ओनसोलावल' नंङा गुबुन ओनसोलावबो गोबां माइनि आबादखौ जों मावनायखौ नुनो मोनो
औ
अब्ला दैज्लां बोथोराव माने जोंना अखानि बिबांङा माने बा-बारा जायो एबा अखानि बिबाङा बांङो बेनिखायनो जोंना ओ दुब्लि फोथारावहाय गोबां माने दै थायो एबा दैनि आंखाल जाया आरो नोंथां बेनिखायनो जोंना बै माइ आबाद खौ मावनाय जायो आरो नोंथां जेरै जोंना माइ आबाद मावनो थाखाय जोंनो गिबियावनो बिदान ना बिदान एबा जोलै नांग्रोगोन जोंना बै बिदान एबा जोलैखौ जों बोसोरै बोसोर माने थिनानै दोनखानाय जायो जेरै जोंना ओ थिनानै गैखायाब्लाबो जोंना नार्सारिफोरनिफ्रायनो मोनो आ आथिखालाव जोंना थिनानै दोनखलायनो नांङा ओ जोंना रांखावरि दंब्लानो बायनानै मोनो आरो नोंथां ओ बिदिनो जोंनो ओ बिदान नांगोन बिदाननि उनावहाय जोंनो बिदिनो बेखौ लाबोनानै सोमना दोननांगोन फाथोनि अबस्थायावहाय सोमना दोननायनि उनावहाय जोंना बिदिनो थिखांनानैहाय जोंङो बेखिनि दैखौहाय सर' होनांगौ आरो नोंथां सर' होनायनि उनाव जोंङो मोनसे बेखौ ओ खोथिया बुंङो जोंङो बे खोथियाखौ फोनो थाखाय गुवार दुब्लि एबा बा बारिफोरावबो जों फोनो हायो ओ जेरावहाय जोंना दैनि सुबिदा जों बेवहाय बे खोथियाखौ फोनाय जायो ओ जेरै जोंनो खोथिया फोनायाव दैनि आंखाल जाय योनालाय औ बिदिनो जोंना ओ जेखौ जोंङो ओ सोमनानै लादोंमोन जोलै बेखौ जोंङो ओ लांनानै बै एवनानै लानाय गुवार फोथारावहाय जोंङो बेखौ ओ सास्रि सास्रि गारसोन गारसन माने होनाय जायो आरो नोंथां बेनि उनावहाय बेयो जेब्ला ओ मास मोनसेसो जायो अब्ला बेयो बेनि बिदाना माने खोथियाया रायो अब्ला जों बेखौ माने फुनो हानाय जायोआरो नोंथां ओ खायफा खायफा सुबुंफोराहाय आबादारि फोर मास मोनसेनिबो गोबाव माने दोनो आरो नोंथां जाहाथे बेयो गल'गोन होननानै माने गल' जानो गिनानै थिग बेबायदिनो जोंना ओ आबाद मावनायावहाय ओ जेरै गोबां खस्थ' जोंना आबाद मावनाया माने खहसयैनो जानाय बे नंङा। जोंना गोबां खस्थ' जायो आबाद मावनायावहाय। बिदिनो जोंना आलिबो दाननांगौ जायो नंङा होमब्ला नोंथां बिदिनो जेरैहाय ओ खोथियाखौ फोनना लानायनि उनावहाय जेरावबा गायगोन माइखौ बे जायगायावहाय जोंङो गिबियावनो बेखौ ओ बिदिनो ओ खारायनानै लाग्रोनाय जायो खारायनानै लाखांनायनि उनावहाय जोङो आलि दानांगौ आलि दाननायनि उनावसो जोङो आरो सामबार होनांगौ सामबार होनायनि उनाव आरो जोङो बेखौ आलि खोबावनांगौ जायो। आरो बिनि उनावसो जोङो बेखौ गायनो थाखाय हेवनाय जायो अब्ला जोंना गोबां खस्थ' नङा होमब्ला नोंथां बिदिनो गोबां खस्थ'। खस्थ' जायो आरो जोंना बे खोथियाखौ फोनाय खोथियाखौहाय फुनानै मुथा मुथा खानानै गायनाय जायगासिम लाबोनांगौ लाबोनायनि उनावसो जोंना बै गायग्रा जायगा जायगायावहाय गायनो हायो जेरैहाय जोंना। बेफोरखौ जोङो गायखांनानै माइखौहाय जोङो बेफोरबायदिनो गोबां माने बुरजा बुरजा दा माइ गायग्रा हाजिरा एबा खामला लाना जों गायनाय जायो। बिदिनो जोंना माइ गायखाङोब्ला जोंना बेखौ जोङो जोथोन लानांगौ सासे आबादारिया बेवहाय जोङो मुलि होनांगौ जायो। बेवहाय एम्फौ जाबा जों एम्फौनि मुलि होनांगौ जायो माइ बिबार माने माइ ओंखारनो नागिरोब्ला एबा बिबार थराइयोब्लाबो जों ना मुलि होनांगौ जायो गोबां। खस्थ' जोंनो आबाद मावनाया कहस नङा अब्लाबो जोंना बै आबाद माने माइ आबादखौ मावाब्ला जोंहा मोनजानाय नङा ओंखाम। बेनिखायनो जोंना मावथारनांगौ जायो ओ बिदिनो जोंना ओ जेरैहाय जेब्ला बे माइया रागोन अब्ला बि बिदिनो मोनगोन अब्ला जों बिखौ हानानै न आवहाय लाबोनांगोन लाबोनांबावगोन लाबोनायनि उनावहाय नानानै नांगौ नांनायनि उनाव जोङोखौ आरो फिन फोरानबावनांगौ जायो नोंथां। बेनि उनावसो जोङो बे खौ मेचनाव सौनानै माइरंनि महर मोनो आरो नोंथां बेनिखायनो जोंना माइ आबाद मावनाय गोबां खस्थ दंअ आबादखौ माव मावखां नायनि उनावबो जोंहा
बिदिनो हायाव लासै बिदिनो हानानै जानो एबा जानो जानायाव लासै माइरंनि म महर लानायाव लानो खस्थ' जायो आरो नोंथां। ओ बिदिनो जोंना माइ आबाद आ आथिखालनि बे समावथ' जोंना दैज्लां बोथोर माने गोबां जायगाफोरावनो आबादखौ मावगासिनो। दङ माने बिदिनो अखायाबो जोंना ओ माने दैज्लां बोथोरबाबो समावहाय जोङो अखाखौ मोननो नागिरा ओ बिदि अखा मखा मोननो नागिराबा जोंना माइनि खेथिफोरा माने गोबां गाज्रि जानो नागिरो जों माइ खौ मोननो नागिरा बिदिनो माइनि आबाद मावनायाव बिदिनो ल आरो लाब जानाय द आरो जै जोंना खहाबो जायो। जायो फारसेथिं मोजांबो जायो। बेफोरबायदि जायो आरो जोंना बोथोरा जेब्ला मोजां थागोन अब्ला जोङो माइनि फिथाइखौहाय मोजां मोनगोन। ओ थिग बेबायदिनो ओ जेरै जोंना माइनि आबादनि अनगायैबो गोबां आबाद मावनाय जाबावो जेरै जों मेसें बोथोरावथ' जों गोबां आबाद मावो बेसर खौथ जों मावखायो आनोखा बेसनि अनायैबो जोंना गोबां उफ्रा खेथि मावनाइ जायो जेरै मैगं-थाइगं ओ आलु जोंना दैज्लांआनो जा मेसेंआनो जा जोंना थाखाबाय थायो। ओ आथिखालावहाय जोंना लेस्रा ओंख्रिफोराबो जोंना लेस्रा मैगंफोराबो दैज्लाांबाबो मेसेंबाबो थाखाबाय थायो आरो नोंथां जोंना आथिखालाव मेसें दैज्लांनि बेफोरबायदि जेबो तिङानो गैला ओ बिदिनो जोंना
मेसें बोथोराव मावनाय होननानै बुङोब्ला जोंना जेरै बेसरखौहाय मेसें बोथोरावसो मावथारनांगौ जायो। मानो होनो बेसरखौ मावनो थाखाय जोंनो बोरि हा नांगौ जायो। एसेबां दैनि गोनांथि जाया दाबो जोंना खम आरो नोंथां। उम बिदिनो जोंना उम आरो ओ बेसरखौ जोंना मा मा खामानियाव बाहायनाय जायो होननानै बुङोब्ला जोंहा बे सरनिफ्राय ओ जोंहा ओ जेरै थाव गुबै दहननो हायो। जोंनो थाव गुबैनि गोनांथि ओ जोंनो ओंख्रि जानोबा थाव गुबैखौ नांगौ जायो। जोंनो साथि लागायनोबो जोंनो थाव गुबैखौ नां गौ जायो बिदिनो जोंहा ओ मन्दिरफोराव साथि लागायनाय जेरै खाला सावनाय। बेयाव जोंनो थाव गुबैखौसो नांगौ जायो अब्ला जोंना थाव गुबैया गोबां खामानियावनो ओ नांगौ जायो। बिनिखायनो जों बै बेसर खौ बेसरनि आबाद मावनानै माने गोबां मुलाम्फा मोननो हायो। जेरै रां खावरियाव आरजिनायावहाय गोबां लाब जायो आरो जोंना नोंथां। ओ बिदिनो ओ नोंथांमोननि ओनसोलावबो माबायदि आबाद मावनाय जाय यो माइनि आबादनि अनगायैबो आरो मा मा आबाद मावनाय जायो नोंथाङा एसे ओ सुंद'यैबाबो एसे ओ फोरमायनानै होनो हागोन ना नोंथाङाबो
औ ओ बुंनो थाङोब्ला जोंनिथिंबो ओ माइ माइ खौथ' गोबाङानो गायखायो आरो ओ गुबुन जायगायावबो गायखायो। दाथ' जोंनि जायगायावबो गायखायोनोखा माइखौ। औ बिदिनो आरो ओ जोंनि ओ जोंनि ओनसोलाव माइया थ' मेनखायानोखा दा औ बिदिनो आरो मा होनो ओ थास' थास' होनना बुङो थास'बो गायो गोबाङानो जोंनि थिं औ बिदिनो ओ थास स' थास' बुङोब्ला गोबाङानो लाब जायो आ रो मानोना बिनि थास'नि आथिंखौबो जायो बिनि मा होनो बिबार बिबारखौबो जों जा-जानायजों जानाय जों लोगोसे औ गोबाङानो बाजारफोराव थांनानै ओ बिदिनो बिबारखौ खानानै बाजारफोराव फान हैयो बिदिनो थास'नि बिबारखौबो दा गोबबाङानो थास'नि बिबारनिफ्रायबो ओ जोङो रां मोननो हायो आरो बिदिनो जों ओ थास' बेदर थास स' बेदरा ओ बि दिनो औ राबाथाय जों दा माइ गायखांबाथाय बिदिनो साननैसो थानानै ओ रासिगोन बे थास'आ ओ बिदिनो गोबां रां मोनो ओ गोदोथ' जों खोनायोमोन ओ एसे थास' थास'नि बिदाना एसे खममोन होननाय खोनादोंमोन। ओ रांफोरखौ एसे खम लायो होननाय खोनादोंमोन दा गोबां माने राङा थास'नि बिदाननि राङा गोबां बारिबाय बारायबायनो आर' बिदिनो औ औ जोंनि थिं आरो मा होनो थालिर थालिर आबादबो मावोमोन ओ बिदिनो गोबबां औ लाब जायो बिदिनो थालिर आबाद मावबा गिदिर गिदिर थालिरा गोबां रां मोननो हायो जोङो बिदिनो आरो फिसा फि जायोब्ला खम ओ रां मोननो हायो र' बिदिनो आरो ओ जोङो औ बिदिनो जोङो मा होनो ओ आबाद मावनाय बुङोब्ला जोङो दा जिंखा बिदिनो ओ लेस्रा ओ आरो मा होनो ओ बिदिनो आरो ओ भल बेफोरखौ ओ फल आबादखौथ' बांद्राय मावा थेवबो ओ औ दा लाव बिदिनो कुम्ब ब्रा कुमब्राखौथ' दा दैज्लां बोथोरावबो मावखायोआनोखा औ बिदिनो ओ जों दा बुंनो थाङोब्ला कु औ कुमब्रा जों दाउजों जोबोद गोथाव जायो आरो औ बिदिनो जोंनि थिं बेफोरखौनो गोबाङानो आ आबाद मावो आरो बिदिनो मा होनो आबादा जोंना गोबांङानो दंङो दिनै बिदिनो दा दैज्लां बोथोराव औ जों दा दैलां बोथोराव बोथोराव बेफोर मा होनो बेफोरखौ आबाद फोरखौ जों मावनो हायो आरो जोंङो दैज्लां बोथोराव फिथाइ सामथायाइखौबोथ' गोबांङानो मोननो हायो हायो बिदिनो थाइजौ खान्थाल बिदिनो मा होनो कमला दाथ' जों कमलाखौ मोननो थांङा मा होनो बिदिनो जोंङो जोंनि बेफोर जायगायाव गमलाया दा थाया गुबुन जायगायाव थायो ना थाया बेखौ मिथिया जों दा मेसें बोथोरावसो खमलाया आरो थायो बिदिनो आरो दा आबाद मावनाय होनोब्ला दा जोंङो रैमालिखौबो गोबांङानो दा आबाद मावो औ गुबुन जायगाफोराव दा बि औ जोंनि जायगायाव रैमालिफोरा जानो नागिरा बिदिनो आरो औ थरमुस खेर खेर मुजा ना मा होनो बिदिनो औ बेखौबो जोंङो मावो बिदिनो गोबां रां मोननो हायो आरो बे खेर मुस होनायश्र औ बियो गोबां अखा हाबा बे फिथाइया जानो नागिरा औ बिदिनो हारसिं हारसिंनो थैलाङो बेनिफ्राय औ - औ
बे समाबो जाबायमोन औ - औ नोंथांखौ उनावहाय लोगो मोन गोजोननाय थाबाय थां।
औ - औ ‌ दे बिदिब्ला दोनथनोसै बिदिब्ला नोंथां।